हेल'
खोनादों औ खोना दोंना नोंथाङा?
फाय नोंथांनिसिम मा खालामबाय थायो
अ दा आङो दङ ओरैनो जिरायनानै
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोन नादों ना?
खोनादों नोंथाङालाय आंनिखौ खोना दोंबा मोजांङै?
औ खोनादों एसे खाथियाव थानानै होनब्लानो जाबाय
जों दसे सम दावबायनायनि बागै सावरायलायनोसै नामा
औ दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो जागोन दे नोंथां
म दाउ जेनेबा दावबायनानै माबायदि मोनो माबायदिहाय होननानै इसोरखौ माबायदि मोनो बिदिनो नोंसोरनि सेराव मा मा दावबायग्रा जायगा दं बेफोरनि बारै एसे फोरमायना होदो
औ औ फोरमायना ना औ थाखाय जोंहा दावबायनाय होनो नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ औ होनबा नोंसोरनि खाथि खाला बिदिनो माबाफोर दावबायग्रा जायगा दङ नामा बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ औ औ खोनादों दे
खो खोनादों औ दा जोंहा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' दावबायनाया गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरैहाय फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनाय जायखौ जोङो आरो गोजौ फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनाय बा हारसिङैनो दावबायनाय हाजो थिखिनि दावबायनाय बा थानसालिफोर दावबायनाय बा मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनो थाखाय दावबायनाय बेबायदि गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो जोंहा थ' जोङो दा जोंनि मिथिंगायारि नि समायना नुथायाइनि दावबायनायनि सोमोन्दैनो आं एसे बुंनो सान्दों जोंनि मिथिंगायारि समायना नुथायाइनि सायाव जोंहा जेब्ला दावबायनो थाङो अब्ला जोंनि गोसो मोदोम जिउ सोलेर गासैबो माने मोनसे गोजोन थासारियाव फैयो आरो जोंहा जिउआव माबाफोर जेंना जेंसि दुखु दुखु खस्थ' बेफोरबायदि सोलिबाय थादोंब्लाबो जोंहा मोनसे मोजां जायगायाव जेब्ला जों दावबायनो थां थाङो निजोम जायगायाव मिथिंगायारि नोजोर नुथाया जोबोर समायना दैमा दैसा हाजो सेर बेफोरबायदि जायगायाव जों थाङोब्लाथाय गावनि खर' मेलेमखौ माने गोदान जागायफिन फिननाय बायदि बेफोरबायदि जोंबा गोजोन थासारियाव लाबोनानै मोजां खोथा सानखांनो हानाय बेबायदि गोहोआ जोंहा फैयो आरो बेखायनो मिथिंगायारि दावबायनायाबो बा जों गुबुन मोनसे जायगायाव नायनो थांनाय बेफोरबायदि दावबायनायाबो जोब बोर गोनांथार आरो। जोंनि जिउआव दा जों औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरनि साखाथि फाखाथि सोरगिदिंयाव थानाय बेफोरबायदिनो गोबां जिब जुनार अरनबारि जायगाबो दङ जेरैहाय जोंहा मानास हायुङारि अरनबारि आरो जोंहा रायमना हायुङरारि अरनबारि बा जेरैहाय जोंहा सिखना जोहोलाव बेफोरबायदि अरनदायाबो दङ बेवहाय जोंहा जिब जुनारनि जिब जुनारनि जिउ खांनाय राहा बेफोरखौ नायनायनि नायनो थांनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां बेफोर जायगायाव थांनानै गोसो गोसोनि गोजोना मिथिंगायारि समायना नुथाय बेफोरबायदिखौ नायनानै जोङो गावखौनो गोजोननाय होनो हायो आरो दा ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खालि मिथिंगायारि समायना नुथाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरनि ओनसोलाथ' जोंहा गुबुन हादर गंसे भुटान रायजोनि सिमनायावनो खा नालाय बांसिनानो बेखायनो जोंहा हाजो सेरसाद बेबायदिजोंस गिदिं गिदिंनानै थानाय जायो आरो दा जोंहा बेनि साखाथियावनो जोंनि गुबुन मोनसे हादोरावबो दावबायनानै फैनो हायो जेबो ओ जेनेबा जेबो गोनां ओ डकुमेन्टस गैयालासेनो गिदिंनानै फैनो हायो आरो मोनसे मोननै जोंनि सिनायथिनि खागजजोंनो जों गिदिंनानै फैनो हायो बा जोंनि साखाथियावनो जेरैहाय भुटान सकि होननानै बुङो गुबुन हादोर जों सिमां थांलाय समायना दावबायारि जायगा दङ बेयाव थांनो हायो बा जोंहा ओ मोनसे गोजौ हाजोआवहाय जोंहा जों जायखौ बुङो थानसालि बुंनांगोन जोङो आइ दुरगानि बा सिश बा हानि जोंहा मोनसे थानसालिबो दङ जों जेराव हाय बिखौ खौ बेयावबो जों दावबायनानै फैनो हायो आरो। गोबां गोजौ जायगायावहाय दङ जोंनि नै ओ साखाथि फाखाथि जोंनि बर' ओनसोलावनो दङ बेबो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा मुंसे ओ हाजो दंबावो जेरावहाय गोबां सुबुंफोरानो जै गुदुं बोथोराव बन्द' होब्ला फरायसालिफोरा बेयाव फरायसाफोरखौ गावनि फिसा फिसौखौ रंजाखांहोनो दुगै लोबै बा दैमा दैसायाव बेरायहोनो बेबायदि लांनाय जायो जेखौ जों दारागाव होननानै बुङोबा गुबुन मोनसे आरो जोंनि जायगायावबो दङ जोंहा सरलपारा होननाय बेफोरबायदि जायगायाव जों थांनानै गोबां रंजाखां होनो हायो आरो गाव खौनो दा आं नोंथां खौबो सोंनो लुबै बेफोरबायदि ओ जायगाफोरावहाय था थांनानै मा मा जोङो गोजोननाय बा मा मा गियान लानो हायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
खामानियावनो गासैबो एसे बेस्थ'आवनो थायो नङा होमबा बिदिनो सानसे सम लानानै मानानै जों सानसेनि थाख हाय थाङो बेफोराव आरो बेफोरावथ सानफ्रोमबो थांनोबोथ' हाया नालाय गोबौदो थाङो बिदिहायनो बेफोराव थांनानै जों सानसेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनो बिदिहायनो थांनांगौ आंनि बायदिब्ला बेहाय थांनांगौ थांनानै गासैबो फैयो बेयाव ओं गथ' गथ थाय गासैखौबो फेमेन न'खरखौ लानानै गासैबो थांनो नांगौ लोगोजोंबो थांजायो न'खरजोंबो थांजायो बिदिहायनो न'खरजों थांबा एसे साबसिन आरोना बिदिनो सब समावनो न'खरनिजोंबो जोङो सब समावनो थाफाबाय थानो मोना मानो होनबा इफोराव सानसे थांनानै जोङो एसे गोजोननाय मोनो न'खरनिजों थांबोला थि खो मोनथिनो मोनो बे नङा ओमबा
औ नंगौ नोंथां
से ओ बेफोराव थांबा इसोर जानाय लोंनायबोफोखोबोथ' खालामबोनाय जोङो मोनबोदो नुबोदो नङा होमबा
नंगौ
औ जाना लोंनानै बो एसे गोजोननाय लाबोनो हायो गथ'फोरखौ लांनानै बिदिनो दुगैहोनाय माहोनाय बिदिनो सावगारिफोर सेबखांबोनानै लाबोनानै बेफोर नुथायखो नायफैनानैबो जों गोजोननाय मोनो न'खरनि माबाफोरखौ लानानै जेनेबा जो बेफोरखौ बावगारलाङैनि थाखाय जोंहाथ' दा माबाफोरखौ सावगारिफोर सेबखांना लाबोना उनावहाय नायफिननानै बेफोरबायदिनो गोजोननाय लानो हायो
औ
दा जोंहा बेफोरबायदि आंनि माथोखौ खोनादों ना नोंथाङा
औ जाबाय जाबाय
औ दा जोंहा बे बेफोरबायदि गोजोननाय लानो थाखाय बा सानसे नि थाखाय बेरायनो थांनानैबो जों जोंनि फरायसाफोरखौ जेरै बैफोरबाय दि अरन बारियाव लाङोब्ला नाथाय जोंहा जिब जुनारफोरा माबायदिहाय अनलायनानै बा माबायदिहाय बिथांमोना गोजोनै गावसोरनि न'खरखौ गावनि फिसा फिसौखौ अनथुमनानै दोनथ माने बुथुमना नै माबायदिहाय अननाय होयो बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो जे मानसियाल' उनदै गथ'फोरनोबा गिदिरानो बिथांमोना जों फोरमायनानै होनो हायो जे मानसियाल' साननाय हनाय गैया जे जिब जुनाराबो साननाय दङबा गावनि फिसा फिसौनि सायाव बेफोर बेबायदि
अ नोंथांनि माथोखो एसे नोंथांनि माथोखो एसे खम खोना फैदों औ
नोंथांनि माथोखो एसे खोनाया खोनाया अ नोंथांनि माथ थोखो एसे खोनाया खोनाया जाफैदो औ औ खोनाबाय
औ दा खोनाबायना उ दा जों बेफोरबायदि मिथिंगायारि समायना जायगा याव थांनानै गोसोनि गोजोन नायल' नङा माने गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो जेरैहाय ओ जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै बे जायगानि थासारिया माबायदि बा जों गावनि थासारिया माबायदि गावनि जायगानि बेफोरखौ नायनानै फैनानै जोंङो जुदि गुबुन मोनसे थासारिया जोबोर मोजांब्ला बेनिफ्राय जों बेफोरबायदि थासारिखौ नायना फैना जों गावनि थासारियाव गावनि ओनसोलावबो बाहायनो हायो बा जोंनि थासारिखौ मोजां खालामफैनो हायो बा ओ जोंङो गोबां बि बेफोरबायदि जायफोर खामानिखौ जों गुबुन जायगायावहाय नुबोयो जुदि बे खामानिया मोजांब्लाथाय बेखौ जोंङो गावनि न'खराव गावनि ओनसोलाव बा बायजोआवहाय गासैनोबो फोरमायनानै होलायनो हायो आरो जों बेबायदि बिदिनो गोबां गियान आजिनानै लानानै फैनो हायो जों ओ गुबुन मिथिंगाया दावनायाव थांबो बा ज अ दावायोथ' जोंहा दफां - लाइफां गोबां बेसे गोसा दफां जेरैहाय दा जोंनि मानसि थांग्रा ओन आथिखालाव गोमालांबाय बेफोरखौ जों अरनबारियाव नुनो मोनो जों बैफोर जायगायाव थांनानै मा बायदि हाय बेसेन गोसा दंफां बा जोंनि गोमालांनाय ओ दंफांफोरखौ रैखा होनो हायो माबायदि हाय दफां - लाइफां रैखा होब्ला जो जोंनि जिब - जुनार अराय थांनानै थानो हायो। बेफोर गियानखौ जोंङो आरजिनानै लाना फैनो हायो आरोना दा जोंहा समाबो जाबाय बेखायनो जोंनि रायज्लायनाय आयदाखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै
ओम खिनथानायनि थाखाय ओम मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ आं आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला जोंङो बेयावनो दोनथ'